औ खोनायाखैलै
खोनादो?
हेल' नोंथां।
नोंथाङा माबाफोर मावदों नामा?
रनाय रनाय सावन आरो खोनायाखैलै। हेल'
नोंथाङा खोनादों माबाफोर मावदों नामा?
र ओइ ओहो रदे तफिक गैयाबा माबा मोनसे जागोन देसुन
खोनादोंना नोंथां? नोंथाङा खोनादों ना?
औ हेलौ खोनादोंना?
औ
अ
मानि सायाव रायलायनो सानदों नोंथाङा?
हा
मानि सायाव रायलायनो सानदों?
माबा साउन्डखौ बारा खोनायै रखम मोनदोंलै आङो।
खोनादोंना खोनायाखै?
बया लासै खोनादों
औ
मानि सायाव रायलायनो सानदों नोंथाङा?
हा?
मानि सायाव रायज्लायनो सान्दों?
बेनोथ' जादोंर' ओरैनो ओम जानाय लोंनायनि सायाव रायलायजागोन आरो तफिकआ
औ दा होब्ला जानाय लोंनाय होनोब्लाथ'
हा?
जोंना ओ बेबायदिनो बर'नि ओंख्रि अनला
र हालौ
खोनादोंना नोंथां?
हालौ
औ खोनादों ना?
भयसा लासैद्राय फैदों एसे गोसोआ बुंलाय।
अ आंथ' गोसाखौनो होनदो नोंथाङासो खोनायाखै खोमा?
खोनायाखै।
आंथ' गोसाखोनो होनदों नोंथाङासो खोनायाखै खोमा।
भयेस खौ मोजाङै खोनाफैयाखै नोंथां।
अ दे नोंथां जिखुनु थेवबो आङो होनलांसै ओ। ओ दा होनब्ला आबाद मावनायनि बागै होनलांसै होनबा नोंथां आङो। दा जोंना आबाद मावनाय होनोब्लाथ'ओ बेबायदिनो बर' सुबुंफोरा आ गोबां आबाद मावनाय जायो जेरै माइ, बेसर। आलु पटल काक्रेल बेफोरबायदिखो गोबां मावनाय जायो। खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों दे एसे एसे।
औ दा होनोब्ला ओ माइ आबादखौ माबोरैहाय मावो नोंथांनो आं एसे फोरमायलांनि।
माइ आबादखौ जोङो ओरै माइखौ बानानै जेनेबा माइखौ जोङो साननैसो दैयाव सोमोनानै बेखौ माइखौ गाजा बेरहोनानै खोथिया फो खोथिया फोनानै। खोथिया खौ। बानानै फुनानै आरो गायलाङो आरो ना ओरैनो। माइखौ फोथाराव औ दा दैज्लां नालाय माइ गायनाय सोलिगासिनो दोङो। गामिफोरावबो बिदिनो गायो आर ना माइ गा आरो दा बे माइखौनो जोङो बे माइखौबो जोङो बे आबाद माइ आबाद। खौ मावनानै जोङो गोबां मुलाम्फा जायो आरोना। जेरै आबाद जेरै जोङो माइखौ फाननानै जेनेबा से बि से बिगा हायाव जोङो से बिगा माइ आबाद मावोबा से जि मन नैजि मन माइ। मोनो। बेेफोरजों गोबां बां रां हेफाजाब आंनि हेफाजाब मोनो आरोना।
औ औ
औ औ नंगौना नोंथां?
औ नंगौ नंगौ।
औ बिदिनो आरोना। जोङो माइ आबादखौ। मावब्ला मोजां जायो आरो ना दैज्लां बोथोराव। माइनि अनगायैबो जों। गोबां आबाद मावनो हायो आरो ना।
औ
गोबां बेलेग बेलेग दा बोथोर लाना बोथोर दा दैज्लां नालाय जों गुबैयै माइ खोनों मावो आरो ना
औ औ
उम्म जेरै मेसें बोथोराव जों बेलेग बेलेग मावनो हायो जेरै जुखाम तरमुस बेफोर बायदिसिना मावनो हायो
औ नंगौ
उम नोंथाङा बुंलाय एसे।
अ दा जोंना आबाद। होनोब्लाथ' गोबां आबादानो दङ जेरै जोङो बाजारफोराव ओ- पटल काक्रेल जिंखा बेफोरबायदि। खौ गोबाङै नुनो मोननाय जायो। दा जोंना पटल जिंखा काक्रेल होनोब थ' बेफोरो गासैबो मोनसे जे एखे रोखोमनिनो मा होनो बिफां बायदि। आबाद बायदि मानो होनब्ला बिसोरनि। दालायफोरा एखे मान्दला लाङो एखे। ए मानला लांनाय बायदिनो जायो दा जोंना बेखौ मावनो। ब्ला ओ- बेखौ गिबियावनो जोङो गायना लाग्रोनांगोन। आरो गायनायनि उनाव बेखौ मानला होनो। नि थाखाय जोङो दंफां। औवा-औवाफोरखौ जोङो बिनि थाखाय मानलानो थाखाय बेरा होनांगोन। आरो। गोजौआव। सां बानायनांगोन सां बानाय एब्ला जोंना। सांसिम मोनहैनी थाखाय आरो बेनि गुदियाव जोङो दिरुं जीं खाना होनांगोन बियो मानला ल मोननो हानाय बायदि गोजौसिम। आरो बेजों लोगोसे जोंना बेनि गुदिफोराव। औ गुदिफोराव‌ साफा खालामना होनांगोन। जेरै ह हासार गोबोरखि बे। बे जोङो होनांगोन। आरो बेजों लोगोसेनो। जोंना आलु आलुफोरखौबो जोङो बेबायदिनो। गायनो थाखाय हा। फोर गुरै खालामनानै बेफोरखौ आलि खालामनांगोन आरो बेखौ आलुखौ। फबना होनांगोन आलु जोलैखौ, आरो बेनि उनाव बियो सिंजों सिं बेदर थाङोब्ला जों बेखौ उनाव बहुरनांगोन बेबायदिनो आलु आबादाबो जायो। आरो बे जों लोगोसे जोंना बान्दाब कबि फुल कबि बेफोरखौबो जोङो। गायना लानानै बि थ' मोनसे फांसे बिफाङाव मोनसेल'सो फिथाइ होयो। बेबो गासैबो। कबि बान्दा कबि बेहर गासै। ग एखे रोखोमनिनो। आरो बिनि उनाव जोंना बानलु आबाद। बे बेखौबो जोङो गोबां गायनायखौ नुनो मोनो। बानलुखौबो जोङो गायनो थाखाय ओ गिबियावनो जोङो फुलि बाननायना लाग्रो नांगोन जायैनांगोन दा जोंना फुलिखौ जावयैखांनायनि उनाव उनावहाय बिखौ एसे देरोब्ला जोङो लारि लारि गायना होनांगोन। बेनि उनाव गायस्लायनायनि उनाव बियो फि थायोब्ला जों बेखौ बि हाग्रा जादोंब्ला बिनि गुदिफोरा बेफोर खौ साफा खालामना होनांगोन बेनि उनाव जोङो फिथाइ थायोब्ला देरोब्ला जों बेखौ खानो हागोन आरो। खोनादोंना नों नोंथाङा खोनादों ना?
औ
औ दा बेनि अनगायैबो जोंना गोबां जेरै ओ बेसर आबाद जेरै बेसर आबादनिफ्राय जोङो थाव मोननाय जायो। बेसर आबादखौ जोङो गायनोब्ला
उम उम
जों गिबियावनो बेसर बेगरफोरखौ हाखौ गुरै खालामग्रोनानै हालेवनानै जों बेयाव बेसर आबादफोरखौ गार लानांगोन। बेनि उनाव जोंना बे सर आबादफोरखौ गारना होयोब्ला बेयो रज'यो रज'नानै जोङो बेखौ रज'योब्ला गोरलैयावनो बे खौ जानोबो हायो ओरैनो ओंख्रि हिसाबै बेनि उनाव बियो देरो अब्ला गोमो गोमो बिलाइ फोर जायो बेखौथ जों जोबोद समायना नुयो नङा होमब्ला नों थां। बेनि उनावहाय जोंना ओ बे बिलाइ उम बिबारफोरा देरनानै उनाव फि थाइ महर लायो फिथाइ महर लानायनि उनाव जों बेखौ ओ फिथाइया मोजां जायोब्ला जोङो गोमोन जायोब्ला जों बेखौ खासि फोरजों हानानै। जों बेखौ मारा होनांगोन माइखौ जेरै जों मारा होयो बेबायदिनो बेखौबो मारा होनांगोन बेनि उनाव ओ बेग'रा बिफांनिफ्राय आलादा जायोब्ला गुबुन गुबुन जायोब्ला जों बेखौ ओ मिस नाव जोङो फेरेदनांगोन आरो बेनिफ्रायनो जोङो थाव गुबैखौ मोननाय जायो नोंथाङाथ' बेखौ मिथिखागौ जानांगौ एसेब्लाबो बेनि अनगायैबो जोङो गोबां आबादफोर जेरै नोंथाङा जे बुंदोंमोन दानि जुग खाम तरमुस बेफोरनि आबादफोरखौ नों नोंथाङा मिथि ब्ला इसे
उम औ।
नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
हा?
नोंथाङा एसे तरमुस जुखाम आबादफोरनि बागै एसे बुंनो हागोन नामा?
एसे मोजां बुंलाय भइसआ बारा क्लियार फैयाखै आंना।
अ नोंथाङा तरमुज जुखाम आबादफोरनि बागै मिथियोब्ला एसे बुंनो हागोन नामा?
औ तरमुसखौ जोंनिया जेरै मेसें बोथोराव मावनाय जायो आरोना। उम। उम तरमुसनि बागैथ' आंबो बारा एसेबां मिथिया। ओ जि मिथ थिगो बेखौनो बुंसै आरोना।
औ बुंनाय नोंथां।
तरमुस आबादखौ जों मेसें बोथोराव फोथोराव गायनाय जायो आरोना जेरै जों फुलिफोरखौ लाबनानै बे बेफोरनिफ्राय गायनानै बेफोराव मोजां हासार होनानै बे टरमुज आबादखौ मावनानै थिगैनो तरमुजसावबो जोङो मोजाङानो मुलाम्फा मोननो हायो आरोना। तरमुजआबो जेनेबा किल'आव हजों जों जेरै फाननायाव किल'आवनो दस बिस जि रां नैजि रांसो मोनो आरोना एक किल' बिदिनो टरमस बिफां फांसे यावनो गोबां फिथाइ थायो। गोबां गोबां माने थायो आरो ना बहुत। लासै लासैनो बिदिनो जों गोबां फैसाबो मोननाय
औ
उम बिदिनो तरमुस तरमुसा जानान जानायावबो एसे गोथाव जायो आरो ना ओरै ओरै दैस दैसु- दैसु जानानै मोजां मोनो कुरमुस फिसाबो बुहुद बेलेग बेलेग बिभागनि दं आरो ना जेरै तुरमुजा जेरै मोननै बिबागनि दं जेरै गोमोबो दं आरो गोज्जा जेरै बिदिबो दं आरोना। औ दे होमबा नोंथां ना समाबो थौबाय
औ दे होमबालाय नोंथां।